औ औ खुलुमबाय नोंथां
औ औ खुलुमबाय खुलुमबाय नोंथांजों फंनैसो खोथा सोंरायनो थाखाय सि आं फनखौ हरनाय जादोंमोन
औ बुं बुंजागोन
जों माने बे जोंनि जिथुबा बेखारनि जेंना बा बेखौ जोङो माबायदि बेहाय मा खालामनानै जोङो बेखारनि जेंनाखौ जोङो होखारनो हागोन बा जोङो मोनसे माबायाव फैगोन बेनि सायाव नोंथाङा गुरैयै फोरमायनो हागोन नामा आंनो
औ बेखारनि जेंना होनोब्ला फार्स्टआवनो जों जों गोलैगोन दै बेखारनि जों होनानै गोलैगोन मारै जों गोलैगोन दिनै जोङो निजिनि बेसेन गोसा समखौ हो होनो रोङाखै नोंथां बे बेसेन गोसा समखौ जोंङो गावबा गाव मा जायगायाव होनांगोन बेखौ फार्टआवनो मिथिना लाग्रोनांगोन हो अब्ला जोंङो बेखारनि होस्रांनो थाखाय जों निजि निजिनो ओ आवगायाव स्ट्रं जाग्रोनांगोन आरो नोंथां आरो बेखारनि जेंना होखारनायनि सायाव नोंथाङा गुवारै जुदि मिथिनो सानोबा ओ नोंथाङा मोनसे वेबसाइटआव थांनांगोन आरो
माबायदि नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
उम औ बे वेबसाइटआ जों ओ गुगोलाव दोङ गुगोलाव मोनगोन बे वेबसाइटखौ नोंथाङा बेहाय बर'नि मोनसे वेबसाइट खुलिदों आरो बेखार जेंनाखौ खौ सुस्रांनायनि राहा लानो थाखाय वेबसाइट मोनसे दङ नोंथांमोनो आ डएम खामना हर दा अब्ला नोंथाङा ओरैनो मा मावो दासान्दि?
दासान्दिथ' आं बेबायदिनो ओरै एसे बेखारबो होनना बुं बुंजायो मानो होनोबा आं आधा समखौल' माने मावनानै थायो खिन्थु बाखिखौ आं बेकारि थानाय बायदि मोनो आरो
औ अब्ला नोंथाङा दाउ फिसिनाय अमा फिसिनाय बै हुदाखौ खालाम। जागोन आरो ओ बाखि नोंथांनाव बारि बागान बेसेसो दङ?
अ आंहा बारि बागाना एसे दङ गय बागानबो दङ ओरैहाय माने फाथै फाथैनिबो दङ
औ नोंथाङा फाथै फाथै गायनाय हुदाखौ मोजां खालाम ना बेखार जेंनाया अट'मेटिकलि सुस्रांजागोन
औ औ औ
फाथै गायनाय हुदाया जाहैबाय फाथै गायनायनि मोनसे प्रसेस दं बे प्रसेसखौ नोंथाङा लानांग बेनि नलेजखौ लानांगोन आरो नोंथाङा बे नलेजखौ ओ लायोबा नोंथाङा जुदि बेखार हा दंबा नोंथांनाव बेखार हा दोङो
औ औ
बे बेखार हायाव फाथैनि आबाद मावनानैबो नोंथाङा गोबां रां खामायनो हायो आरो।
औ औ दासान्दिथ' माने बेबायदियानो आं एसे मावबायबो दंखायो अब्लाबो माने जोंनि बे बेखार होनना बुङो माने जोंङो जुदि बे बेखारा थायोब्ला जोंनि ओनसोलाव माबायदि मोनसे गोहोम गोग्लैगोन बा बेखार जानानै थानाय लोगो लोगोनो ओ जोंहा मा मुलाम्फा दङ माबा मोनसे लस दङ बेनि सायाव गुवारै फोरमायना हो नोंथाङा
औ बेखार होननानै बुङोब्ला जोंनि रांखान्थि बे रांखान्थिया जोबोर गाहायाव गोलैलांगोन ओम बेखारखौ जोङो रावबो थानो नाङा। जों गावबा गाव ओ खामानि नागिरनानै बा खामानिखौ ओ लानानै जोंङो थानांगौ जुदि जोंङो जुदि ओ खामानि आखाइयाव खामानि गैया होननानै जुदि न'आव ओरैनो जनानै थायोबा जों खामानिखौ मोना बेनिखायनो जोऔङो गावबा गाव ओंखारबोनांगो। ओंखारबोनांगौ होनोब्ला गावबा गाव लामाखौ लानांगो आरो दा हमना ला नोंथांनाव हा गोलैनानै दङ। बे हायाव नोंथाङा गोबां आबाद मावजागोन। आबाद मावजानाय हा नङाबा नोंथाङा बेयाव फार्म खामजागोन ओ आरो आरो फार्म खामजानायबो जुदि हा नङाबा नोंथाङा। फुख्रि जावनानैबो बेहाय नाखौ फिसिनो हागोन आरो बेबायदिनो मोनफा मोनफ राहा दों आरो दा नोंथाङा जेबायदि बुंदों नोंथाङा आधा टाइमखौ जिरायनानै थायो। बे आदा टाइमाव नों ङा फुख्रियाव फुख्रि जावनानै फुख्रियाव ना होनानैबो ना होनायनि उनाव नानो आदार होनानै बो बे टाइमखौ माने फिलाप खालामनो हागोन आरो आरो बे बेखार होनना बुङोब्ला जों बर' हारियाव बेखार होननाय जिनिसा एसे खम जाबोबाय। मानो होननानै बुंनो थाङोब्ला बुंनो थाङोब्ला दिनै ओ ओ गावबा गाव माने माइन्डखौ बाहायनानै बर' सेंग्रा सिख्ला बा बा बर'नि बर'नि लाइमोनफोरा ओम गावबागाव खामानियाव आखाइ लानो माने आखाइ हमनो हमदोंसै आरो माबोरै होनना बुङोब्ला दिनै नै दिनै हमना ला। गोबां पिकनिक स्पट ओंखारदों नङा होमबा।
औ औ
पिकनिक स्पटाव सोरबाबा फिथाइ सामथाइ फानहैदों सोरबाबा खुसेर फेरेदना फानहैदों। सोरबाबा ओ बिभिन्न धरनि बायदिसिना बेफार होनानै सोलिदों आरो फरायफुबाय थानाय गथ'फोराबो अब्ला बेबायदि जुदि गावबा गाव जुदि गावबा गावनि ओ खामानिखौ बुजिनानै मावलायोबा जोंनियाव बेखार होननाय जेंनाया थानाय नङा आरो बेनिखायनो आं सानो माने नोंथाङाबो जुदि ओरैनो दंब्ला नों नोंथाङा नोंथांनि हायावनो माबा मोनसे नङा माबा मोनसे मावनानै ओ नोंसोर गामिनि एबा नोंनि न'खरनि
औ
आ बेखार जेंनाखौ होस्रांनो हागोन आरो आरो नोंनि नों जुदि नोङो बेखार जेंनानिफ्राय जुदि नों होस्रांजायोब्लासो नोंनि न'खरा होस्रांजागोन। नोंनि न'खरा होस्रांजाबासो गामिया होस्रांजागोन गामिया होस्रांजायोबा हादोर आ होस्रां जागोन बेखिनि खोथाखौ साननानै जों बयबो ओ खामानि मावलायबानो बेखारनि जेंनाखौ जोङो फोजोबनो हा हागोन आरो नोंथां। ओ नोंथांनि आइडियायाव नोंथांनि साननायाव बेखार जेंना हो होखारनायनि सायाव जुदि ओ दंबावोबा नोंथाङा फंनैसो आंनि सिगाङाव फोरमायजागोन।
दङ। नोंथाङा जा बुंबाय आं मिथियै आं फिनो फोरमाय होननायखाय नोंथाङा फोरमायबाय दा बे खारनि जेंनाखौ माबायदि होखारनाय होननानै बुंबावोबा बेनि सायाव बुंनो थाङोब्ला ओ बेखारखौ माने जोंनियावथ' गोबां माने बेखारबो दङ गैद्रायाबो नङा नाथाय
ओ गोदोनिख्रुइ एसे खमसिन जोङो बेखारनि जेंनाखौ खमायबोनाय बायदि मोनदों।
मानो होनोबा गोबां माने ओ सरखाराबो दिनै बेखारफोरखौ नायगासिनो। बेबायदि आरो गोबां ओ साख्रि होगासिनो दङ। बा गोबां बेबायदि बेफार खालामना जानायनि माने आइदिया होगासिनो दङ बा माने मोनसे सुबिदा होगासिनो दं आरो सरखारा बेखारनि जेंनाया बेबायदिनो जायो जेनेबा गावखौनो जुदि बेखार साननानै लायो बा गाव जुदि जेबो खामानि मावनो आवगायबोआब्ला ओ बेवहायनोथ' बे खारनि मोनसे ओ माबाया फैयो आरो माने साननाया फैयो। गावखौ बेखार होनना लायो। नाथाय बेबायदि खालामालासिनो जोङो जुदि गावनि गावबा गावनो ओंखारबोयोब्ला माने बेखारनि जेंना खौ थाबैनो जोबगोन सुस्रांनो हागोन होननानै ओ जों साननाय जायो आरो दा बेखार होननाय लोगो लोगोनो जोंहा मोनसे ओ गोबां मोनसे लस जायो बेखार जाना थानाय लोगो लोगोनो
नाथाय बेखारखौ होखारनो थाखाय गोबां माने दिनैनि दिनाव खामानिफोर ओंखारबाय गोबां आइदियाफोर ओंखारबाय ओ जोङो बेबायदिनो नोंथाङा बुंनाय रखमनो थालिर बिफां गायनाय बा बेबायदिनो ओ अमा फिनाय, दाउ फिनाय, फाथै गायनाय, गय गायनाय। बेबायदिजोंबो जोङो गोबां ओ बेखारनि जेंना नाथायबा दिनैनि दिनाव बेखारनि जेंनाया एसे खम जानायनि जाहोनानो जाबाय ओ जोंनि बा जा ओ सुबुं बिसोरो एसे माने ओ सोलोंथाइनि सायाव एसे आवगायबोबाय नालाय बेखायनो बिथांमोना गावबा गाव माने ओ मावनो गोबां सेस्था खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो नङा होमबा नोंथां? औ बेखायनो माने गोबां माने माबाखौ जोङो बेखारनि जेंनाखौ
औ।
बेखार अ' ओ जोंनि बर' समाजाव थ' ओ बेखारनि जेंनाया एसे खमिदों
औ खमायदों औ अभियासलि खमायदों।
औ औ। नाथाय बेखौ बेखारखौ होननाय लोगो लोगोनो ओ सरखारनि फारसेबो एसे माने आखाय थानां गोन। मानो होनोबा बेखारनि जेंनाखौ बोस्रांनो थाखाय सरखाराबो एसे नायनांगोन। ओ बिथांमोनाबो मेगन होनांगोन अब्लासो जोंनि बेखारनि जेंनायाबो ओ माने जोबलांनो हमगोन। दा बेखार जेंना थायोब्ला जोंहा मोनसे उसुबिदा फैयो माने बेखार होननाय था थायोब्ला जेबो खामानि दामानि मावाब्ला गावनि इयुन जो इयुन जिउआव माने गोबां ओ खैफोद बा खहा खस्थ' भुगिनांनायखौ जों नुनो मोनसै आरो
औ।
बेबायदिनो गोबां थायो।
औ नोंथां नोंथाङा अब्ला ओ बेखारनि जेंनानि बागैथ' नोंथाङावबो गोबां नलेजखौ आं मिथिनो मोनबाय आरो आंनिफ्रायबो नोंथांनो जा हायो होबाय ओ साख्रि बाख ख्रिखौथ' दानि जुगाव माने एसेबां इजिलि मोननो थांला जों दा नोंथाङा जेरै बुंदों जेनेबा नों निजा आखाइ जों निजा नोङो खेथि बाथि बा बेफार फालांगि मावनानैबो जोङो बेखार जेंनाखौ होखारनो हायो। बेबायदि खोथाखौ नोंथाङा बुंबाय
औ औ औ
जों बिदिनो गासिबो जुदि ओ गोरोबलायनानै जुदि जे ओ बेफोर खोथाखौ सावरायलायबाय थायोबा जोंनि बेखार जेंनाया
आरो बेबायदिनो नोंथांदो आं गोबां बाथ्रा रायलायबाय बेखार जेंनानि बागै आं मोनथियैखौ नोंथाङा फोरमायबाय होमबा नोंथां उननि समफोराव सुबिदाफोर मोनफ्लाङोब्ला नोंथांजों रायज्लायफिननो मोनगोन बेखौ आसा खालामबाय आङो फनखौ दोनथ'नाय जाबाय बेखिनियावनो
औ साबायखर थाबाय औ साबायखर